हेल' हेल' अ। अ नोंना आं मोनाबिलिनि खुलुमनाय बावहरनाय राबाय नोंथां।
न'आवनो थाङो
हेल' दिनै नोंथां। दिनै नोंथांनो आङो मोनसे खोथानि सायाव सावरायनो नागिरदों इन्स्ट्रुमेन्टनि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथां। नोंथाङा मा मा इन्सटुरमेन्टनि बागै सावरायनो हागोन नोंथां।
अ आं हागोन नोंथां नाथाय नोंनि एसे नय सफैदों माने एसे खमायनाांगोन द औ थां।
दागोन
अ जागोन नोंंथां अ खोनादों नोंथां। खोनादों खोनादों माने अ अ दा बेनिफ्राय नोंथां आंथ' मोनथियो मोननैसो जेनफोरनि सोमोन्दै माने।
अ
नोंथाङना दामग्रा आगजुै सोंदों आंन'आव जानो हागौ
अ ह मोजां खोन आरो नोंथां।
औ दा दामग्रा आगजुफोरनि सोमोन्दै सोंदों जानो हागौ नोंथाङा।
अ अ सानदों नोंथां।
आं मोनथियो मोननैसो हाम
अ अ
गिटार ओमफ्राय
द्राम आरो
नेटआ खम जादों खोमा नोंथां हेल' हेल' अ नेटआ एसे खमदों खोमा नोंथां खेबथे थाफा खोनादोंसो नोंथां
अ दा मोजां खोनादों नोंथां माने बेफोरनो आरो गि गिटार सिफुं
अ
किबर्ड बेफोर आरो बेनिफ्राय नोंथाङा नोंथाङा मा बुंनो सानदों
नोंथांसोया मोनफिना खोनायासै नोंथां र' र' खोनायासै बुंफिननाय नोंथां
अ नोंथां माने नोंथाङ नोंथाङा माने मा मा मोनथियो आरो मा नोंथाङा मा बुंनो सानदों आरो माने बेफोरनि सायाव
अ अ बेनि सायावथ' नोंथां गिटाराथ' वेस्टार्न कालसारनि जाहैबाय
औ नोंथां
माथे खाम खाम जथा सिफुं सेरजायथ' जोंनि निजा बर' हारिनि मुङ हारिमुनि बेदिया आरो ओ सिफुंस औ आंन्थ' गितार सेरजा पियान' पियान'बो सारि नाम बिदि दामो आरो नोंथां लांदां
ओ नोंथां आंबो दामो दामनायालाय सेरजा दामोे आं सेरजा दामो बेनिफ्राय
होम
सिफुं दामो
अ अ अह सिफुं दामो नोंथां
ओ बारा रोङा
अ
माने दामनानै मोजां मोनो आरो
उम ओम ओम
नोंथाङा माबायदि मोनो दामनानै
आंबो मोजां मोनो होनदों सेरजा सेरजा सेरजा ओमफाय गितार हारमुनियाम सेमुहै मानदों रोंद्रा नोंथां सिफुंखो सिखायबाय दों आरो ओजोंहा
अ
रोङा आरो हाथाराखै आरो सिफुंखौ बेनो नोंथां
अ नोंथां
बाखि माबायो आरो ओम रेकर्डिं खालामो आरो खालामनो हायो आरो आंनियाव बिदि आरो नोंथां गिटारफोर रेकर्डिं खालामो
अ गैया मोजाङानो माथो नोंथांना
उम
आंबो बिदिनो आरो इसे रोङो बारा बारा मोजांद्रायबो रोङा माने नाजागासिनो लासै लासै दावगालांनो थाखाय
बुजिया
आं आसलथे गाव गावनि गोसोखौ थाजिम खालामनो थाखाय बांसिन
अ आंबो नुदों।
अ
गावनि गोसोखौ थाजिम खालामामनानै थाहैनो थामनो थाम आंबो
औ बे फ्राय नों मिउजिकनि सोमोन्दै माखौ मोजांसिन मोनो नों नोंथाङा
अ मिउजिकनि माबथ' गिटार कि थारख हाबाय आरो आं गिथार अ खोनादों माने
माने मिउजिक मिउजिकनि गुबुन गुबुन माबा थायोना जनार जेरै पप हिफब पप हिफब कक बेनिफ्राय बलिउड हलिउद बेफोर आरो नों बेस्ट माने बयनिख्रुइबो मोजांसिन मोननाया मा मोनथिया नोंथांना
आनियाथ' आ मेल'दि टाइपआव थांनो नागिरा नोंथां मेल'डियाव आरो थांनो नागिरा आरो औ इडिएमबो इडिएमबो इडिएमखौ मोजां मोनो।
इडि एम इडि एम माने इलेक्ट्रनिक दान्स मिउजक
ट्रनिक ओ ओ ओं
औ था आंबो आंबो इदिएम मोजां मोनो आरो
उम
पप पप मोजां मोनो
अ
आरो आरो सेट सं जोबोर मोजां मोनो। मानो मोनथिया नाथाय मोनो आरो मोजां मोनो।
उम सल ह द आरो सट सं रमन्टिक बेनिानो बांसिन बेनो आरो आरो
औ बेनिफ्राय बेफोरखौ बेफोर आरो मिउजिकआथ' चयस बुंनो हायो आरो बुंनो थांब्ला माने जाय माबायदि खोनासङो सोरबा हिप हप मोजां मोनो सोरबा पप मोजां मोनो। सोरबा जास्ट मोजां मोनो।
आर एन बि मा मा मा दंबावथाय
औ नोंथां बेना आर एन बि दं माबा माबि दं आरो अ आचसा बेनिफ्राय नोंथां इडिएम ना ओमफ्राय इडिएमाव मा मा बुस्थु मोजां मोनो माने बयनिख्रुइबो मोजां मोननाय मानि थाखाय नों इडेमखौ मोजां मोनो माने
अ इडामाथ' आंथ' आंनि फेभरेटआथ' इदियामाव मार्स मिल' जाहैयो आरो एभारेस् मार्स मिल' नायबा उम बिदा आरो
मार्स मेल'
मार्स मेल' ओइ गुफुर गुफुर बि माबायो गुफुर हेलमेट गाननानै बिदि खालामो उम बेनिखाय मोजां मोनो आरो आरो एलेन वालकार
नखा अ बेबो इदिऐम बानायो
उम नोंसोरनि खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों
डजेस्नेक आंबो मोजां मोनो।
खौ नायो आरो इसोरनि दस नाङो आरो इसोरनि खोनानानै नोंथां।
मावनो थाङो मोजां नङा माने हाइट थारायसे माने दोनस
आ थायो एसे दान्स बारलु थिंनायाव बिसिना दस उम मोनगोनगोन
बेनो आरो
बिथांमोननि सल'आ बिराद माबायो आरो माने नस्टेल कसुमान नस्टेल लिदबोदोङो आरो नोंथां इसोरनि इसोरनि सब गानफोरखौ किसुमान गेमफोरावबो खोनानो मोनो नोंथां बिसोरनि इदियेम मिउजिकफोरखो गेम फोरावबो खोनानो मोनो उम बिदिनो आरो उम भाइभ फैयो गेमनिबो भाइभ फैयो खोनानानै
आससलथे इदिएम इडिएमा माने गोदान जुगाव सोलिनाय मिउजिक आरो बुंनो थाङोब्ला
नोंगो नोंगो नोंगो उम नोंगो
बानायनाय
उम-म नोंगो उम उम नोंगो नोंगो
औ नोंथां
पब पब मोजां मोनो ना मोना नोंथाङा?
औ मोनो मोनो नोंथां मोनो।
पपनि आंबो पप मोजां मोनो माने पपखौ फेभ्रेट होननानै बुंनो थांब्लाबो गोरोन्थि गैया आरो।
उम अ अ अ।
माने बबाव एसे मोजाङै माबानो हायो आरो माने मिल बिफोरखौ सोलो हायो बेखायनो मोजां मोनो आरो
होम दे
ओमफ्राय गिटारफोरफोरखौ बाहायनाय
उम दे उम बवाव उम फाय इदोंबो बहुद खामायनो हायोना आजिखालि नोंथांनि जुगाव जेरै स'ल आरो रिलिस उम होनो फिफाइ इउटुबफोराव होनानै ओ खामायनो हा नाय जोरिया दोङो आरो मिउजिकदोबो उम‌उम
जों स्पटिफाइ फोरावबोना खौ होनो हागोन
हा ओ ओ उम नंगो नोंथां नंगो
निफ्रायबो खामायनो हायो ओमफ्राय इउटुबफोराव ओमफ्राय दानि जुगाव जों जौगाालांनोब्लाथाय जों ससियेल मिडिया बाहायथारनांगोन आरो
नोंगौ नोंगौ नोंगौ उम उम नोंगो नोंगो उम
अब्लासो जों दावगालांनो हागोन।
सफल' माबा आरो डिजिटेलबो खालामनो हायो हानायबो सिस्टेमदों दा। फुरा दुनिायावनो गोसार होनोनो हानायबो सिस्टेम जाबाय आरो आ आजिखालि एदा थ ग मिज मिउजिक दो लोगोसे फेमास जानोबाथाय नांथारगो आरो इन्टारनेटनि साहा दा नों नांथारगो। उम।
नंगौ नोंथां बेनिफ्राय उम
उम।
जों बिदिनो गावनि खामानिखौ मावलांनांगोन आरो।
नारो ओ सं खोनासंनानै खिसुमान ओ नस्टेलिक ओ नाङो आरो आगोलफोरनो आगोलनि सला'फोरखौ खोनासंनानै। मिउजिकाव बे पावारा थायो आरो माने फुराना सल' खोना थांनानै माने उन्दै समाव खोनासंनाय सल'खौ दा खोनासंनो हाबा उन्दै समाव मोनहैफिननाय बिदिबो सक्ति दं मिउजिक आव।
नंगौ नोंथां नंगौ बिदिब्ला बिदिब्ला
नोंथांदो ओ ओ ओ ओ बायनाया बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां। इयुनाव रायजलायबावनो नोंगोन गोजोननाय थाबाय नोंथां। दे दे दे दे दे नोंथां दे।